हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों जोंनिया दावबायनायनि प्लेना माबोरै जाखो?
अ दावबायनायनि दावबायनायनि सायाव दावबायनायनि प्लेनआ बिदिनो आम गोजां बोथोर फैब्ला बा दाथ' गोरोम बोथोरनि बन्द' मोनबाय। आम बेराय अ बबेबा मोनसे जायगायाव बा मोनसे गुसु जायगाफ्राव बेरायहैजागोन।
आंबो सानदोंमोन शिलंआव बेरायहैनो नामा जिहेतु बोथोरा दा जोबोद गरम गोबां सुबुंनिफ्रायनो खोनादों शिलंआ मोनसे गरम बोथोराव बेरायनायनि थाखाय मोजां जायगा आरो बेयाव मोनसे फ्रेश बारखौ मोनो बेखायनो गरम बनथ' मोनोब्ला बेरायहैजागोन नामा बेखायनो आं नोंनाव कल खालामनाय जादों।
नंगौ नोंथां ओ दा गोलोम बोथोराव सिलंया माने बेरायनो थाखाय जोबोद मोजां जायगा। माने बोथोराबो खाबजानाय गुसु आरो जोंनि रुजुनायाव गोबां साबसिन। ओ हाजो हाला सिनारिफोरनिफ्राय लानानै बोथोरनिफ्राय लानानै मानोना शिलंआ मोनसे हाजो ओनसोलखाय ओ बेवहाय बोथोरनि दुं थायाबो जोंनि रुजुनायनिफ्राय जोबोद खमसिन जायो। बिनि अनगायैबो सिलंआव बायदि रोखोमनि ओ फिथाइ सामथाइ आलदा आलदा रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोरखौ मोननाय जायो जाय फिथाइ सामथाइफोरखौ जों जोंनि ओनसोलाव मोना। बा नुफेरा बा खोनाफेरा बेफोरबायदि फिथाइफोरखौबो जोङो शिलंआव थांब्ला नुनो मोनो होननाय खोनादों। ओ ओमफाय थानायखौ माबायदि थायो नोंथाङा?
बेनि बाजेटखौ आं होगोन आंनिफ्राय बेयो मोनसे बेखौ मा होनगोन जोङो? आंनिफ्राय बेखौ मोनसे अफार होबाय आङो। ओमफ्राय दा खोथाया जाहैबाय दाथ' आङो डिब्रुगरआवसो दङ दा नों जाय बै चिराङाव दङ दा नों गुवाहाटियाव दङ।
आंङो दा बेयावनो दं क'क्राझाराव।
अ क'क्राझाराव दंहैयो नोङो बेनिफ्राय जों सानैजों लोगो जानांगोन जों गुवाहा गुवाहाटि गवाहाटिनिफ्राय जों थांनोबा आरो बेसिबां भारा लागोन बेखौबो जोङो दानिफ्राय मोनसे थियारि खालामनानै दोननाया मोजां।
उम नंगौ नंगौ। ओ थांनायाथ' बिदिनो माबासिम थाङोब्ला शिलंजों थाङब्लाथ' बासजों थाङोब्ला जोङो एफाद्राब बेबायदि खरस थांनाय नङा। उम दाख्लैसो ओ आंनि लोगोआ सासे थांनानै फैदों बेयावनो शिलंआवनो। ओम बेयो बासजों लाइन बासजोंनो थांदों थांनायावहाय ओ नैजौ द'जि ना स्निजि लादों बेबायदि होनदों बियो।
उम।
थ' जों बिदिनो थांनानै खबर लायैनो हागोन बा अनलाइनबो आथिखालि अनलाइन सुबिदा मोनो अनलाइनावबो नायनानै जोङो दाननो हागोन आरो टिकेटखौ।
उम। बिदिब्ला जों मोनसे थेेनटिटिभ ओरैनो मोनसे जोङो ओ जोंनि जिखिनि मां खरसा जागोन बेखौ जों लानानै जों सानैजों मोनसे मोजां सावरायफिनलायनानै जोङो बेखौ मोनसे बाजेटाव दोननानै जोङो बेखौ प्लेन खालाम नो हायो बेजों लोगोसे जोंङो आरो गोबां सुबुंफोरखौबो जोङो लाफादेरनो हाबावगोन जायफोरा शिलं थांनो गरम बन्द' समाव सानदों बिथांमोनखौबो जों लांफाजागोन नामा? बेखौ आं सानदों मानो होनबा गोबां बुरजाफोर मानसिफोर बेरायफायोबा मोजां मोनो
औ औ नोंगौ माने ज' ज' थायोबा मोजांबो जायो आरो दााबायदि बोथोराव गोबां लोगोफ्राबो फ्रि जायो नालाय ओमफाय बिसोरखौ खबर लालायनो हागोन बिसोरबो थांनो हागौ जेराव आरो ज' ज' थायोबा जों गुबुन मोनसे जाबसे जायगायाव ज' ज' थाङोबा जोंहा मानि माब्लाबा खैफोद आफोद जाबाय बायोबाबो जोङो मानि मोजां जायो बेनिखायनो खबर खबर लालायोबा मोजां जागोन आरो लोगोफोरखौ सोर सोर थांङो।
औ।
उम।
आंबो बेखौनो सान्दों साननायालाय।
ओम नों सिगाङाव थांखांबायमोन नामा सिलंआव?
सिगाङाव थांनाय जायाखै जिखुनु मेघालआव थांबाय आङो थांनाया। ओमफ्राय शिलंखौ मोजां होननाय खोनादों आं ओमफ्राय बेनिफ्राय सानदों आं माने बे बोसोरावहाय नैबे गरमाव माने शिलङाव बहुत। मानसिफ्रा दावबायहैदों बांसिन नुदों दाखाै एसे एप्रिलसोआव अरुणाचलनि टावांआव गोबां मानसियानो बेरायहैदों। आंबो बेरायहैदों बेयाव थांनानै आंबो मोजां मोनदों दा आं बेयाव थांखांनायखाय आं फिन थांफिननो लुबैयाखै आरो माने बेखायनो माने नोंथांनि बायदिबा दा बबे मोजां जागोन बेखौ सायख'दो आंनिफ्राय आङो शिलंखौ साबसिन नुहरदों दा जों सानैनि गेजेराव मोनसे मिलायनाय बा गोरोबलायनाय फैयोब्ला जोङो अभियासलि जोङो बेरायहैनो हागोन आरो शिलंसिम
औ नोंगौ ओ आंबो खोनादों माने आंबो सिगाङाव थांफेदनाय जायाखै सिलङाव स' माखासे बेबायदिनो बेरायग्रा जायगा खोनादों ओ ओ जेरै ओ मा होनो मोनलाय ओम एलिफेन्ट वाटारफल ओ सेरापुन्जि बेफोरो शिलंनि खाथि खालायावनो थानाय मोनसे समायना ओनसोलनो जाय जायगायाव माने जोबोद समायना नुथायखौ नुयो बे जायगायाव थाङोब्ला बेफोरबायदि जायगाखौ जोङो सायख'नानै लानो हागोन बा फैयोब्ला मोजां जागोन होननानै ओ आं सानो आरो
सेरापुन्जियाथ' मुलुगावनो नामदांखा मानो होनबाथाय बियो बुहुमनि बांसिन अखा हाग्रा जायगानि गेजेराव बेयो मोनसे टप लिसआव दङ। सिगाङाव मौसिन्द्राममोन दा सेरापुन्जि बेखौथ' जों खोनाबोबाय थादों बे समाव आं बावगारनानै सेदंमोन दा नों नोंथाङा बे खोथाखौ बुंनानै आंनि गोसोआ बांसिन दावबायनो हांखुर जानाय नै दङ दा। नोंथाङा ओरैनो बेरायनायफोरखौ मोजां मोनो ना मोना?
मोजां मोनो नोंथां बेरायनायखौ माने बेरायनाया आंनि मोनसे ओ बुंनो थाङोब्ला मोनसे गाहाय आंनि ओ हबि बुंनो हागोन बा हुदा। जायखौ आं रां फोर जायोब्ला ओ खाथि खाला ओनसोलफ्राव बा मिथिंगायारि जों बुंफबनानै थानाय ओनसोलफ्राव बेरायहैनो आं मोजां मोनो साबसिनै माने मानो होनोब्ला ओम ओरैनोब्लाबो दासान्दि आङो ओ नोगोर ओनसोलाव थायो। बेनिखायनो उम मिथिंगायारि बुंफबनाय ओ नुथायफोर बा हाजो हाला दैमा दैसा अन्थाइ आला जे जायगायाव सिरि ओ सुबुं अनजिमाया जोबां खम बेफोरबायदि बे ओनसोलाव बेरायनो आं गोबां माने जोबोद मोजां मोनो आरो नोंथाङालाय माबायदि ओनसोलखौ ओ माने साबसिन मोजां मोनो बेरायनो थाखाय।
आंथ' मा होनबावनो आंनि जिउआव माने बेरायनाय होनबाथाय आंङो अभियासलि मोजां मोनो मानो होनबाथाय बेयाव नों थांनानै बिनि नुथाइफोरखौ नुनानै लोगोसे बेजोंनो जोंहा मोनसे एक्सप्लरबो जानानै थायो मानो होनोब्ला बैयाव थांनानै बै जायगानि माखासे हिस्ट्रि बिनि जुग्राफिकेल नलेदज गोबां नलेज मोनो होननानै सानो आरो मोनदोंबो आङो। बेखायनो आं सानदों माने बेबायदि सेरापुन्जि बायदि जायगाखौ जोङो नुयोब्ला बे जायगाया जों न'सुंसे जोंनि रायजोनिनो न'सुंसेयाव थानाय मोनसे जाय गा मोनसे ओनसोल बेयाव जों थाङोब्ला जोंहा बाराबो खरसा जानाय नङा जों मानो गुबुन गुबुन गुबुन हादोराव बेरायनायनि थांखि लास्लायस्लाय नैबे खाथि खालायाव थानायफोरखौनो जोङो संदाननानै नायनो हागोन आरो आरो गावनि गोसोखौबो गोजोननाय मोनगोन मेगननि आदारखौबो जों बुथुम थुमनानै लानो हागोन लोगोसे जोङो जोंनि गियानखौबो जोङो आरजिनानै लानो हागोन होननानै सानो बेखायनो आं माने। बेरायनायखौ मोनसे मोजां हुदा होननानै बुंगोन। बेखायनो आं माने नैबे गरम बन्द' समाव आरोना जोंङो बे समाव ओ जि जुलाइनिफ्राय जिबा जुलाइसोनि गेजेराव जोंङो मोनसे दावबायनायनि प्लेनखौ खालामनो हागोन नामा नोंथांङा बेखौ फोरमायहरदो।
औ नोंथां ओ आंबो बेबायदिनो सानदों माने बे समाव गेजेर समाव माने बेरायोब्ला मोजां जागोन मानोना बे समाव आंहाबो बेबायदि एफाग्राब माने खामानिबो गैखाया थ' औ नोंथां होननायबायदिनो जागोन आरो जोंङो माखासे लोगोफोरखौबो खबर लानो हागोन। ओ बिसोरो जुदि सोलाबलायोब्ला बा थांनो राजि जायोब्ला जोंङो जयैनो थांनानै बेरायहैनो हागोन। नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंङो बे जायगायाव थाङोब्ला माने गोबां नलेजखौ मोनगोन बा जोंङो बै ओनसोलनि हिसथ्रि बा बै ओनसोलनि मानसिफोरनि थागिबिनि थासारिया माबायदि जों बेफोरबायदि ओनसोलनि ओ नलेजफोरखौ जोंङो मोनबोयोब्ला माने बिराद मोजां जायो आरो आरो इयुनावबो ओ जाहाथे जोंङो मानि बेफोरबायदि हारि बा हारिमु बेफोरनि सायाव जोंङो फरायसंनो गोरलै जायो। आरो
दे होमबाना बिदिनो जाथोंसै खोमा ना मा?
औ औ औ नंगौ नोंथां होमबा
खोमा आरोना उनफ्राव जोंङो मोजां मोनसे सम लानानै रायज्लायफिनसै आंहाबो मोनसे फिसा खामानि दं नालाय बेखायनो उनफ्राव जोंङो मोनसे मोजां सम लानानै सावरायलायसै नङा होमबा? नों एसे फ्रि जाबानो आंनाव कल खालामबानो जाबाय। आंबो फ्रिबा कल खालाफिनगोन।
औ औ जागोन दे। होमबा दिनैनि माबाखौ सावरायनायखौ बेयाव दोनथ'नोसै नांगौबा साननैसो उनावहाय जोंङो मोजां कालार लानानै औ जागोन नोंथां। दे होमबा दोनथ'लायनोसै।
औ दे दे नोंथां दे।